औ नोंथां
औ खोनादों ना
आङो औ खोनागासिनो नोंथां औ आङो बे समाव नोंथांखौ मोनसे गोनांथार आयदा बे सायाव सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ ने
औ दङ नोंथां रायजालायनो हागोन आंजों
औ औ जोबोद मोजां बिदिब्ला अ नोंथां दा जोंहा बर'फोरनि गेजेराव बर' आइजोफोर बा बर' हौवाफोर बिसिनि गेजेराव जोंहा मोनसे ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय मोननो हायो जेरै हिनजावफोरनि मोनायाव दख'ना फास्रा नङा होमब्ला
नंगौ
हेल'
औ खोनादों आं
बेफोरनि बेलायाव जेरै हौवाफोरनि बेलायाव जोङो मोनो औ औ हौवाफोरनियाव गामसा गामसा गाननाय आरो ओ आर'नाइ गस्ला गाननाय बिदिनो आर'नाइ बेफोरबायदि जों गाननाय लानायखौ नुनो मोनो बर'फोरखौ। दा आथिखालाव जोङो समजों लोगोसे बेफोरबायदि गाननाय जोमनाया जोंनि गेजेराव गोबां माने हाबसन हाब्र' सोलाय सोल' जागासिनो। बिदि समावबो जोंनि बर'फोरनि दख'नायाबो आथिखालाव माने आबुङै माने बयजोंबो समानै सानफ्रोमबो गानजानायखौ नुनो मोनो। दा जोङो बेनि बेलायाव बे दख'नाखौ उननि समाव जों गानबाय थानो, बा हौवाफोराबो गामसा हिसाबै गानबाय थानानै जुदि समाजाव ओ जों गोथाङै लाखिनोब्ला जों मा मा राहायै बेनि सायाव नोजोर लाखिनानै खामानि मावनांगोन होननानै सानो। नोंथाङा एसे बेनि ओ आइडिया आरो नोंथांनि नुनाय राहाफोरखौ बेयाव फोरमायनो हागोन। मानो होनोबा जोंहा बेफोर मोनसे हारिनि गोथौ साननायनि गेजेरजों जों। जोंनि हारिखौ माब्रैबा गोथाङै लाखिनो हायो। जेरै जों आथिखालाव नुनो मोनदों गुबुन हारिफोरा जेरै खस राजबंसिफोरा गावसोरनि ड्रेस गैयैयाव माने आथिखालाव माने गोदान गोदान सोरजिनानै जोंनि ओ खाथि खालायाव संसार जानायफोराव गावसिनि ड्रेस बियो होननानै सिनायथि होनो नाजादों नाथाय गुबै आ मामोन बिथांमोननिया ओ बेखौ देखायनो हायाखै। जोंहाथ' अलरेडि दंखायो‌। जेरै दख'ना ओ जोमग्रा। बिदिनो बायदि बायदि माने ओ द खनाखौनो जोमग्राखौनो बायदि बायदि डिजाइन ओ आगर खुन्दुं आलदा आलदा होनानै जों दानायखौ नुनो मोनो। बा दानानै लानायखौ नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ दा बेखौ जोङो माबायदि राहायै आथिखालाव ओ गोथाङै लाखिनो हागोन। आरो इयुनावबो नांगौबा जों गुबुन हारिफोरनो जेरै ओ जों बर'फोराबो नायथि, सुरिदार फ्रक बेफोरबायदिखौ गानो लंफेन्ट गानो। दा बर'फोरनि बेफोरबायदि ड्रेसखौबो जों माबोरै बर'फोरनि मोजां ड्रेस बा कमफर्टेबोल बेफोरबायदि जेरै लंपेन्टफ्रा कम्फरटेबोल होननानै जों आथिखालाव गानो नंङा होमबा? थिग बेबायदिनो जोंनि सिखौबो माबोरैबा कमफरटेबोल खालामनानै उननि समाव गोदान महर होनानैयानो जा बा बेबायदि महरैनो जों जा गाननानै जों गोबाव उननि समावबो बेयो बर'फोरनि गानग्रा दख'ना होननानै सिनायथि लाखिनो हागोन। नोंथांङा सुंद'ययै फोरमायनो हागोन।
नंगौ माने दख'नायाथ' जोंनि बर'फोरनि मोन जे ट्रेडिसनेल बा दोरोंङारि गाननाय जोमनाय आरो बेजोंनो जोंहा सिनायथि आरो बिखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा बा हौवाफोरा गामसा, आर'नाइ, दख'ना गाननानै बेखौ गोदोनिफ्रायनो गानबोगासिनो गानबोगासिनो
औ।
बेबायदिनो गानबोनानै दिनैसिमहालागै जोंहा बिदि गानग्रा मोनसे दोरोङारि जि दं होननानै जों गुबुनफोरनि सि सिगाङाव सिनायथि होनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आरो बेखौ जों उनसिमहालागै लांनांगोन। मानो होमबा बेनो जोंनि सिनायथि जों दख'ना गानाबोला माने अबेबा जायगायाव थाङाब्ला सासे मानसिया बेखौ सोंगोन। नों अबेनिफ्राय फैदों होननानै अब्ला बेखौ बुंगोन अ आरो बेजों लोगोसे सोंबावगोन
नंगौ नोंथां आं बे समाव मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों नों नाङा जि बादि मोनसे आंनि गोसोआव सोंथि सिखारहोदों। खोनादों ना नोंथांङा?
औ।
औ दा जुदि आंङो ओ माब्लाबा ओ गिदिद टाउन सहराव थांबाय दा बेहाय जोंनि बर'फोरनि थानाय अनजिमाया खम आंङो फथखरि ओ नुबाय जे बे जायगायाव माने दख'नानि लामनाय नु आं बेखौ नुनाय लोगो लोगो मा जागोन आं अ अह जोंनि बर'फोर दं। अ जोंनि बर'फोरबो माथो बेयाव थायो बिदि मोनसे गोसोआव ओ माने एटास जायो आरोना गोसो बोनो हायो बेबायदिनो ओ माने मोनसे गाव हारिनि अनखांनाय बा आंगोखौ जों मोननो हायो दा नोंथांङा आं गेजेराव बेबायदि सोंथि खालामनाय जाबाय आरो नोंथांङा फोरमायनो हागोन आरो माने मोनसे फ्राउद मोनो आरोना बे बेफोर बायदि नुयोब्ला गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जुदि जों बेफोरखौ नुनो मोनोब्ला
खायफा सुबुंङा गावनि दड्रेसखौ गाननानै थाङोब्ला गुबुन जायगायावहाय अ बे आंखौ सिनायसिगोनदां माने बे आं बिसिनिफ्राय आलादा खोमा सानजानो गिनानै बैफोर बायदि जेनेरेलि बयजोंबो गानजानाय दड्रेस गुबुन गुबुन बयनिबो हारि हारिसा हारिमाफोरा गानग्रा जेनेबा जेनेरेलि बुंनो थाङोब्ला लंपेन्ट लंपेन्टखौ गासिबो हारि हारिसा माने बुहुम नाङैनो गानो।
औ।
बेखौ गानोब्ला रावनिबो मोनसे जाथि रावनि सोरनिबा बबेबा मोनसे हारिनि दड्रेस होननानै बुंनो हाया।
औ नोंथां बेथ' जों नायनो थाङोब्ला वेस्टार्न ओरै सोनाब हादरफ्रावसो सोरजि जेनदोंमोन बा जागाय
नोंगौ माने बैफोर हादोरफ्रा जोंनि बुहुमावनो सबनिफ्रायबो सिगांसिन माने गियान गोनांसिन हा
सोदोमस्रि मोननाय ना गियान गोनांथि माने बिसोर माने बिजनेसखौ खालामनो गोरों आरो माने
औ सोदोमस्रि मोनथाय आरो माने सैथानसिन माने गि सुबुं बेनिखायनो बिसोरो बै समावनो जेब्ला जोंनि ओनसोला जों जेबो गि गियान गैयामोन अब्ला बै समावनो बिसोरो सोदोमस्रि मोननाय बिनि थाखायनो बिसोरो गावसिनि ड्रेसखौहाय नांगौ रोखोमनि मोजाङै बानायनानै लानानै बिसोरो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौबो गानहोदावनानै बिनि आराम मोनहोदों आरो बयखौबो अनसायनाय लाहोग्रोदों। बिनि थाखायनो दा मोनथिबाय अ लंपेेनट गानोबा पेन ओरैजे थाबायनो हायो ओरै खारनो हायो ओरै बारनो हायो होननानै बयबो मिथियो दा बेनि थाखायनो बे लंपेन्टखौ बयबो गानो बेनि थाखायनो बेहाय लंपेन्ट गानोबाथाय बे उमुगनि जा जाथिनि मानसि होननानै दा बुंनो हाया। मानो होनोब्ला बुहुमनि बयबो मानसियानो गानो। बिनि थाखाय दा बेखौ लानानैनो जोंनि खायफा बर' आइजो फोर माने गिखां गुबुन जायगायाव थाङोब्ला आं बिसिोरनिफ्राय आलदा नङा देखायनो थाखाय लंपेन्टखौ गानो माने गावखौहाय बैसोर सुबुं फ्रा अ बे उमुगनि मानसि होननानै नासयजानो गिनाय मोनसे गोसोआव फाब सिखाङो बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय लंपेेनटखौ गानना थाङो। नाथायबा जोङो बेफोरखौ खालामनो नाङा गावनि हारिनि ड्रेसखौहाय गाननानै थांनानै जे आं ओरैबायदि होननानै देखायनो हानांगोन माने जोंनि दड्रेसखौ
माने साहस थानांगोन आरो ना।
औ समायना नुखायो नालाय।
औहाबाब दा बुंसै बिराद मोजां नुखायो। गानबानो बिराद मोजां नुयो फाथ फेट महर फाबो मोजांखाार नालाय जोंना बर' हिनजावफोरा
औ गाननानै आरो एसे मोजां समायना स्टाइलिस गाननानै थाङोब्लाथ' अबेबा अबेबा जायगायाव जोंखौ भारत हादरनिबाबो गुबुनारि साननानै जोंनि भारत हादरनि रायजोफोरनि सुबुंफोरा जोंनि बर' सुबुंनि आइजोफोरजों खाथियाव थानानै सेलफि फट' लाबनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो। माने समायनानि महरखौ बिसोरो
नंगौ नंगौ।
मोनदांनानै बेनिखायनो माने गाव गावनि नोजोरखौ बिदि खालामनानै लानो नाङा जेनेबा देखायनो हानांगौ बेजों लोगोसे सर' खालामना लानांगौ आरो बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो स्कुल कलेज मा बैफोरबायायदि जायगाफोरावहायबो माने सरक
बेफोरनि बाहायनायखौ नांगौ आरो ना।
फोरनि बाहायनायखौ नांगौ अब्लासो सासे सुबुङा बा आइजोआ दख'नाखौ माबारै गानो बेखौ बावनाय नङा। बेजों लोगोसे बियो सानफ्रामबो गाननायनि हुदा जायोब्ला बियो बेखौहायनो कम्फरटेबोल फिलिंस मोनगोन माने गानदावाबा गोबावजों खोंनसेजों गानोब्ला बियो दखनाखौ गुसै गुसिगोन नामा बेबायदि मोनदाङो
उम
बेनि थाखायनो गाननाय हुदाखौ जों लाखिबाय थायोब्ला बेखौ
औ मोनसे फोथायनाय थागोन आरोना सिनि सायाव औ आथिखालाव नोंथां जोंनि बे गानग्रा दख'नाफोरनि बेसेना बेसेबां बेसेबां बाजाराव बायनानै जों मोननो हायो
आथिखालनि दख'नानि बेसेना नोंनि लानायनि सायाव नोंथां माने दख'नाया जोंनियाथ' सिगां गोदोनि समाव इन्दि खुन्दुंल' बांसिन बाहायोमोन नालाय बेखौ जों न'आवनो बानायनानै दायोमोन आथिखालाव इन्दि खुन्दुं नि बेसे खुन्दुंनि बेसेनानो गोबां जानायलाय दख'नायाबो गोबां जायो माने राङा नाथायबा जों दानि आथिखालनि मुगायाव सामफ्रामबो गाननायनि थाखाय जोङो गुबुन खुन्दुंनि दख'नाखौ बांसिनै बाहायसै जायफोरनि बेसेना बाजौ ब्रैजौ द'जौ स्निजौ दाइनजौ सेरोजा जिबाजौ बेफोरबायदिसिम थाङो आरो एसे हाबा खेराय
गोबां माने आलदा आलदा दामाव जों मोननो हायो आरोना दख'नानि गिदिराथ' एखेयानो गासिबो दामा गिदिर गोजौ बाहायबाबो
औ माने बिनि खुन्दुंनि सायाव बिनि आरामनि सायाव जासिगोन बियो जायफोर खुन्दुंफोरा जेबो माने देहानि थाखाय रंग'वा आरो देहायाव गाननानै लाबाय थानो हायो बेफोरबायदि खुन्दुंफ्रा नि जिया एसे दामा बांसिन
बांसिन गोलैयो आरोना औ नोंथां जाहा नै मालाबानो समा जाबाय बेखिनियाव जों गोबां मिथिनो मोनबाय सावरायनाय गेजेरजों